हेल' हेल' हेल' नेट गोनाङाव थालाय
हेलौ
औ खोनाबाय ना खोनायाखै?
औ खोनादों।
औ ओ बर'नि थुनलाइ सोरजिनायनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन।
औ हागोन दे।
एसे गोजानाव था दे मोजां खोनायाखै नोंनिखौ।
औ खोनादों दे।
थुनलायाथ' ओ जागायजेनो होनना बुङोब्ला मिसनारि मुगाखौबो साननांगौ जायो नङा होमबा सानग्रोनांगौ जायो एबा रायखांग्रोनांगौ जायो बिनि उनावसो जोंनि बर' थुनलायाबो जोनोम जाबोदों। माने बर'नि थुनलाइफोरखौ मिसनारि साहाबफोरासो फैनानै सोरजिजेननाय बायदि जाहैयो नालाय जों बिसोरखौबो सावरायनांगौ। जायो आरो थुनलाय नोंथां ना माबा आद्रा थानाय बायदि जायो। बर' रेभारेण्ड सिडनि एन्डेलमोना जेब्ला बेयाव जोंनि आसामाव फैनानै जोंनि बर' थुनलाइखौ जेरै बुथुमलांबाय एबा खुगा थुनलाइ बायदिसिना बुथुमलांदों बिसोरो। ओ बेखौ बर' हांखोजों लिरना गालांङाखैबाबो गासिबो आंनि बर'नि माखासे मखौहाय सोलिलांबाय नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ बे सावरायनो हायो एसे बेनि उनावहाय ओ
औ
ओ बिनि उनाव मोननो हायो। बर'नि गिबि खन्थाइ बिजाब बिजाब बाथुनाम बैखा बेखौहाय मानसिफ्रा ओरै माबा जानानै दं आरो गोनो गोथो नुदों आङो जेनेबा बर'नि गिबि खन्थाइ बिजाब होनना बुङोब्ला बबे मोनसेखौ लिरनांगौ बेबायदि बिदि नो आङो लोगो मोनबाय आरो गोबां मानसिफोर। जे मा होनो खन्थाइ मेथाइ जे
औ
जिगुजौ नैजिथाम मायथाइयावहाय मदाराम ब्रह्मजों रुपनाथ ब्रह्मजों लोगो नांनानै सोरजिदों नङा होमबा? बेखौसो बांसिन मानसिफ्रा मा होनदों गिबि खन्थाइ होननानैहाय लिरनायखौ नुदों आरो ओमफ्रायो आरो बेयो गोरोन्थि आरो जिगुजौ
औ
बे मायथायावहाय बाथुनाम बैखाखुनि गिदुआसो ओंखारग्रोदों नालाय
औ
मानि उनाव साफाय फिननायासो बे एसे ओ मा होनदों? माबानिफ्राय उनावहाय दिहुनजानाय जाबाय ओमफ्राय मेथाइनि उनावसो खिन्थु। आखायजों लिरनाय रायथाय सोरजिनाय हिसाबै बैयो गिबिसिन आरो बाथुनाम बैखागुनि गिदु बिजाबा बेखौसो गिबिसिन होनानै साननानै लानांगौ आरो जोंना बेखौ लिरनांगौ। माने ओरै माबायावथ' बेखौ लिरखायो सोलोंसालियावथ' बेखौ लिरखायो बाट नाथाय ओरै ओ माबायावहाय फरायसालिमा फोरावहाय बेफोरखौ दासिमबो बेबायदि ओ मोनसे एसे बिदि लिरथारनांगौ बिदि जोङो दासिमबो बेखौनो माबानाय जायाखै आरो माबायाबोथ' नाइन जिगुजौ जिगु माइथायावनो सोरजिजादों होमबा नाला बुखायाबो बर' साथ्र सनमिलन जेब्ला दादोंमोन आफाद बे आफाद दानायावनो ओ बै माबाखौ दि होननानै माबायाव देखायदोंमोन होननानै बुङो आरो बे आफादावहाय। ओमफ्राय नाला हाखौ बे जाबाय खिन्थि गासे फावथाय। फावथायाव गोग्लैबाय। बिनि उनावहाय बिनि सिगाङावबो खोनखादों बेफोर बेखौ फावथायाव मोजां मिथिया जेनबा हामफे फाल्ला बिदि बायदिनो ओंखारनाय जोङो सोलाय नङा होमबा बेखौ फाल्लायाव रोंगोन ना फावथायावनो लागोन बेखौ आङो दासिमबो माबा जायाखै।
ओमफाय ओरै माबा खोथायानो बांसिनखौ सिगांनि लिरनाय होन माबाखौ नायोब्ला सानस्रिखौ नायोब्ला जोंनि थुनलाइनि सोलिनायनि माबायानो माबाखा इसोर सिबिनाय बिदिबा हारि फोजाखांनायखौ लानानै लेरनाय हारि फोजा फोजानायखौ लानानै लिरनाय बेबायदि बांसिन थुनलाइनि सानस्रिया बे बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि थाखाय जानो हागौ जे बे समावहाय जोंनि बर'फ्रा माबा नङामोन नालाय गोग्लैसोनाय हा मोनसे ओ गाज्रि थासारियाव दं हिसाबै दा बेफोर जि एसे एनै दंनो बिसोरनोहाय माने हारिखौहाय एसेबाबो जौगाहोनो हायो मोन बा गुबै सानस्रि बिसिरनाव बेरखांगोन होननानै बिसोरनि बै समनि थासारिखौ लानानै हयथ' थुनलाइफ्रा सोरजि जादोंमोन
नंगौ जोंङो बर'फोरनि ओ थुनलाइ सोरजिनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव नोंथाङा मख'नाय बायदि ओ जोङो मिसनारि फोरनि जोंनि बर' हारियाव होलांनाय बिहोमा खौ जोङो मख'नो गोनां जायो जाय बिथांमोनाहाय जोंनि गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिखौ नुनानै बिथांमोना सानदोंमोनदि बर' हारिया दि गावनि राव धोरोम ओ गाननाय जोमनाय हारिमु गासिबो ओ दंखाजोबो बेखौ नुनानै बिथांमोना जोंनि हारिखौ फोजाखांनो थाखाय बिथांमोना गिबियैनो बर' हारिनि सायाव थुनलाइ सोरजि लांग्रोदोंमोन बेबायदिनो जोंहा ओ मिसनारिफोरा गोबां बिहोमा होलांदों लोगोसेनो ओ बिनि उनाव जोंहा जिगुजौ जिबा मायथाइयाव जोंनि बर'नि गिबि बिजाब ओ गंगचरन कसारिनि ओ ओ आखाइजों सुजुजानाय जोंहा बर'नि फिसा अवायेन बिजाबखौ जोङो मो नो हायो बेनि उनावहाय जोङो ओ नोंथाङा मख'लांनाय सिगाङावनो मख'लांनाय ओ प्रसन्न कुमार बर' खाख्लवारिनि बाथौ नाम बैसागुनि गिदु बे बिजाब खौबो जोङो मोननो हायो जाय बिजाबावहाय जोंनि ओ जोंनि ओ हारि फोजा खांनाय बाथौ धोरोमनि मोनसे फोजाखांनाय खन्थाइ होननानै जोङो बुंनो हायो बेनि उनावहाय जोङो जिगुजौ जिगु मायथाइावहाय जोंहा कटन कलेजाव फरायनाय फरायसाफोरा बर' सात्र सनमिलन दानानैहाय जोङो जोंनि थुनलाइखौ गेजेरजों बिबार लाइसिया ओंखारो नङा होमबा औ जोंहा मुगा हिसाबै जोङो जिगुौ नैजि मायथाइनिफ्राय जिगुजौ ब्रैजि मायथाइसिमखौ जोङो बिबार मुगा होननानै बुंनो हायो ओ नाथाय जोङो लाइसि महरै जोङो जिगुजौ नैजिब्रै मायथाइनिफ्राय जोङो बिबार लाइसिखौ जों मोननो हायो जाय लाइसियावनोखि जोंनि ओ खन्थाइ ओ बायदिसिना जोङो नुनो मोनो ना बे ओ ओ लाइसियावहाय जोङो असमिया आरो बांला रावजों जोङो हांखोजों जोङो लिरनायखौ नुनो मोन्दोंमोन आरो। बे ओ लाइसियावहाय जोङो ओ सुंद' सल' ओ लिरनायखौ ओ जागायाजेनदोंमोनब्लाबो सतिस चन्द्र बसुमतारी देराइ सुंद' सल लिरनायखौ जागायहदोंब्लाबो नाथाय बे सुंद' सल' लिरनाय दाउ संबायनाय बे सुंद' सल'खौ जोङो सुंद' सल'नि जायगा दोनाखै माने बिजिरगिरिफ्रा जाययाव माने जोंनि सुंद' सल' जानायनि माखासे गुनफोर खौ जों नुनो मोनाखै होननानै बुंदों बेनि उनावहाय जोङो जिगुजौ ब्रैजि मायथाइयाव ओंखारनाय ओ हाथरखि हाला लाइसियावहाय जोङो जुत इसान मोसाहारिनि आबारि सुंद' सल'खौसो जोङो मा होनो बर'फोरनि गिबि सुंद' सल' होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो बेबायदिनो जोंहा ओ जिगुजौ ओ नैजिथाम मायथाइयाव जोङो रुपनाथ ब्रह्म आरो मदाराम ब्रह्मजों जथाय दिहुनजानाय खन्थाइ मेथाइ बिजाबखौ ओ जों मोननो हायो जाय जाय बिजाबावनोखि जोंनि ओ बर' हारिनि राव थुनलाइ धोरोम बायदि बिथिंखौ ओ जौगाहोनो थाखाय बिथांमोना ओ सोरजिलांदोंमोन बेबायदिनो जोङो जिगुजौ नैजिबा मायथाइयाव सतिस चन्द्र बसुमतारीनि जेन्थ'खा लाइसिखौ जोङो ओ ओम मोनथिनो हायो बेबायदिनो जोङो जिगुजौ ओ थामजिदाइन मायथाइयाव जोङो ओ अलंबार लाइसिखौबो जोङो मोननो हायो बेबायदिनो जोङो गोजाम मुगायावहाय जोङो बांसिन सिन ओ लाइसिजोंनो जोङो थुनलाइखौ जोंनि बर' हारिनि थुनलाइखौ सोरजिलांदोंमोन बा सिबिलायदों सिबिलांदोंमोन होननानै जों बुंनो हायो बेनि उनावहाय जोङो जिगुजौ बाजिनै मायथाइनिफ्राय दासिम जोङो गोदान मुगा होननानै बुंनो हायो जाय मुगायावनोखि जोंनि खन्थाइ लिरनाय सुंद' सल' लिरनाय बा सल'मा सोरजियो सोरजिथाइफोरा माने बांसिनै गेवलांसारनो खाबु मोनदोंमोन जेरावहाय जोंनि जिगुजौ द'जिनै मायथाइयावहाय बर'नि गिबि सल'मा बिजाब जुजाइनि अर सल'मा बिजाबा ओंखारदोंमोन चितरन्जन मुसाहारिनि आखाइनिफ्राय नोंङा होनबा नोंथां। बेनि उनावहाय जोङो ओ गोबां लिरगिरि ओरैहाय ओ मनरन्जन लाहारि कातिन्द्र' सवरगियारि ओ ओ धरनिधर औवारि मोननिबाय गुबुन गुबुन लिरगिरि। बोरै जोङो सल'मा ओ सोरजिथाइखौ जों मोननो हादों। बेनिफ्राय जोङो ओ जिगुजौ ओ स्निजिनै मायथाइयावहाय जोङो ओ बर'नि ओ गिबिसिन सुंद' सल' बिजाब फैमाल मिजिंखौबो जोङो मोननो हादों नङा होनबा?
औ
ओ बिनि सिगाङावबो जोंहा गोबां सुंद' सल'फोर ओ लाइसि बायदिफोराव जों ओंखारलांदों। थेवब्लाबो जोङो बिजाब महरै जोङो जिगुजौ स्निजिनै मायथाइनि ओ फैमाल मिजिंखौहाय जोङो बर'नि गिबि सुंद' सल' बिजाब महरै जों मोननो हायो। बेनिफ्राय जोंहा ओ मायथाइनिफ्राय मायथाइ हमनानै जोङो ओ दासिमहाय जोङो गोबां गोजाम गोदान लिरगिरिफोरनिफ्राय जोङो खन्थाइ सुंद' सल' ओ राय फिथाइ बायदिसिना जोङो ओ थोजासे ओ बिबांनि जों मोननो हादों होननानै बुंनो हायो। जायनिखि जोंनि ओ बर' थुनलाइ जौगानायाव गोबाङैनो मैखोम बिहोमा होदों। नङा होनबा औ। दे बिदिब्ला एसेयावनो जाथ'सिगोन नामा?
औ दे जागोन दे।